हेलौ औ नोंथां।
हेल'
हेल' औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों खोनादों।
औ नोंथां सम दङना नोंहा
दङ दङ।
औ होनोमबा नोंथांजों आङो बिजाब फरायनायनि हुदानि सायावसो रायजलायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन आरो
औ औ औ सावरायजागोन।
औ नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावराय जागोन।
औ दे नोंथां होमबा नोंथांनिफ्राय आं एसेमान मोनथिना लाग्रानोसै नोंथाङा बिजाब फरायनायनि सोमोन्दै मा सानोबा नोंथाङा मा फोरमायो
औ औ थारैनो जोबोर मोजां आयदानि सायाव सावरायलायनो होननानै फैदों जोबोर मोजां मोनदों आं। गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम गिबियावनो। औ दा जोंहाथ' जोंनि सुबुं जिउनि थांनानै थानाय बेलायाव गोबां रोखोम रोखोमनि जोङो बिजाब फरायनाय जायो नङा होमबा? एबा बिजाब फरायनाया गोनांथार होननानै आं सानो। दा बे रोखोमैनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बेलायावबो जोंहा बिजाब फरायनाय जायो नङा होमबा बिजाबनिफ्राय जोंहा गांसे बिजाबनिफ्राय जों मोनथिना मोनि आ- जों आहा बायदि गियान जों मोननो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ मोजां मोजां गियान मोजां मोजां बाथ्रा खोथा जोङो बायदि थिना गियान जों मोननो हायो बिजाब गांसेनिफ्रायनो दा बेनि बेलायावनो जोंहा सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानायावथ' जोंहा बिजाबनिफ्रायसो जों लानाय जायो नालाय बेनिखायनो जोंहा बिजाबा गोनांथार जोंहा बायदि रोखोमनि बिजाब मोननो थाङो आ- मिथिंगा खौ लानानै सोरजिनाय बिजाबबो मोनो सोरबाया गेदेर सुबुंनि बिजाब बायदि बायदि जोङो बिजाब मोननो हायो नङा होमबा बायदि बायदि रोखोमनि
नोंगौ।
औ थिग बे रोखोमैनो जोंहा जोङो गांसे बिजाबनिफ्राय जोंहा बायदि गियान मोननो हायो। थिग बुंखालांनाय बादिनो जोंहा गेदेर सासे गेदेर सुबुंनि बिजाबावथ' गोबां रोखोम रोखोमनि जानिखि बे सुबुंनि ओ खामानि मावनाय बै सुबुंनि आखल गियान ओ बै सुबुंनि मोजां खालाम खामानि समाजनि हारिनि सिबिनायनि बागैथ' गोबां रोखोम खोमनि गियान थायोना बेखौ बै रोखोमनि बिजाबखौ फरायनानै जोंहा गोबां रोखोमनि गियाना आरजिनानै एबा बुथुमनानै लानो हायो जोङो नङा होमबा गांसे बिजाब फरायनानै औ औ दा जोंहा थारैनो सासे ओ जाम्बा अलसिया सुबुङा हाय गांसे मोजां रोखोमनि बिजाब फरायनानै गावनि जिउखौ सोलायहोनो हायो नङा होमबा
औ नोंथां नोंगौ
ओ मोजां लामाजों थांनो हायो थिग बेबादिनो सासे सासे सुबुंनि ओ जिउखौहाय गांसे मोजां बिजाबानो ओ मोजां रोखोमै ओ बै सुबुंनि जिउ खौहाय सोलायहोनो हायो एबा मोजां लामाजों थांहोनो हायो दा आं सानो जोङो बिजाब फरायनाया गोनांथार मानो होनोब्ला आं एसे आगोलावनो बुंलांखालांजोब्बाय गोबां रोखोमनि जोङो बिजाब नि सायावनो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो दा जोंहा सोलोंथाइ लानाय बिथिङावबो जिहेथु जोंहा बिजाब फरायनानैनो जोंहा सोलोंथाइ गोग्गो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लालांनो हादों बायदि बायदि दा बे रोखोमैनो जोंहा बिजाब फरायनाय होनोब्ला जोंहा बिजाबखौहाय बायदि रोख खोम एबा बायदि रावजों जोंहा फरायनो हायो जेरैहाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बर' रावजोंबो फरायनो हायो नङा होमबा बर' रावनिबो बिजाब दङ नङा होमबा औ दा बेनि अनगायैबो जोंहा इंराजि रावनिबो मोननो थाङो असमिया रावनिबो जोङो बिजाब मोननो थाङो दा हिन्दी रावनिबो मोननो थाङो बायदि बायदि रावजों ओ सेबखांजानाय जोङो बिजाब फरायनो हायो दा बे रोखोमैनो जोंहा जोंनि बर' हारिनि एबा बर' रावनि बिजाब होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि मोजां मोजां बिजाब जोङो मोननो हायो जानेखि गेदेर गेदेर जोंनि बर' सुबुंफोरनि ओ सेबखांजानाय एबा बर' लिरगिरिफोरनि मोजां -मोजां बिजाब जोङो दहनजानाय जोङो फरायनो मोनो। बैफोरनिफ्राय जोंनि बर' समाजनि बर' हारिमुनि नेमखान्थि, आसार खान्थिफोरखौ बैफोरो मोजां मोजां बिजाबफोरनिफ्रायनो रोङो आ सोलोंनो मोनो फरायनो मोनो बे गांसे बिजाबनिफ्रायनो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ।
दा बेनि अनगायैबो जोंहा बिजाब होनोब्ला जोंहा जोङो मोननो थाङो जोंनि फरायसालिमा एबा फरायसालिफोरावहाय जायखौ जोङो बिजाब बाख्रि बै बिजाब बाख्रि फोराव थांनानै जोङो ओ जानेखि जोंनि खायसे खायसे बिजाबफोरखौ फरायनानै जोङो बिजाब बाख्रियाव ओ बायदि गियान बुथुमनानैबो लानो हायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
खि जोङो फरायसालियाव थांनाय समावहाय जानाखि ओरैनो थानाय समाव ओ एबा क्लास गैयै ओ थाखो खथायाव ओ थानो सुखुवाखैब्ला जोंहा बै लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रियाव थांनानै जोंहा बायदि रोखोम रोखोमनि बिजाबफोरखौ फरायनानै गावनि गोसोखौ ्रां खालामनो हायो गावनि जानखि माइन् बेखौ जोंहा एसे माोखौ मोजां साननाय बादि जानो हायो नङा होमबा बिजाब फरायनायजोंनो बेबादियानो बे खिनियानो आंनि बुंनाया। दा नोंथाङाबो गांसे बिजाब फरायनानै फरायनायनि बागै माबादि फोरमायनो आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दा नों दा नोंथाङाथ' गोबां गुबैयै बिजाब फरायनायनि सायाव नोंथाङा गोबां फोरमायलांबाय आरो बे फोरमायनायनिफ्राय आङो गोबां बाथ्रा मोनथिनो हाबाय। बेनिखायनो नोंथांनिसिम साबायखर बावबाय। दा नोंथाङा आंनियाव सोंबाय जे गांसे बिजाब फरायनायनि बागै नोंथाङा आंखौ जिहेथु एसेमान बुंनो थिनबाय। दा आं बुं थांबा गुबे दिनै जोंनि जि फरायफुनाय जि समाव आं सानो जे जों बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनां नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां खोनादों न नोंथां?
औ
नोंथाङा खोनागासिनोना? नोंथां
औ
खोनागासिनो ना नोंथाङा? हेलौ? नोंथांनि आवाजखौ खोनायाखै।
ह औ औ
अ दा नोंथाङा आंनाव जेरैबायदि सोंबाय नङा होमबा गांसे बिजाब फरायनानै फरायनायनि बागै नोंथाङा बुंनो थिन्नायखाय आं बुंनोसै। जे बिजाब फरायनाया जों साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय माने गोबां गोनांथि दं आरो। दिनै जोङो दिनै जों फरायसालियाव थांबा दिनै जों फरायसालियाव दिनै जोंहा गुबुन -गुबुन माने बिजाबफोर बा गुबुन -गुबुन साबजेक्टसफोर जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ मोनो, मोनो।
दिनै जोङो नुनो मोनो दिनै जों बिगियान-बिगियान साबजेक्ट नुनो मोनो। दिनै जोङो सान खान्थि नुनो मोनो दिनै जोङो आबहावा नुनो मोनो बेजों लोगोसे दिनै जोङो जारिमिन नुनो मोनो बा बिबादि रांखान्थि बा राजखान्थि गोबां-गोबां बेफोरबायदिनो जों दिनै बिजाब नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि बिजाबखौ दिनै जोङो फरायनायजों लोगोसे दिनै जोंहा गुबुन-गुबुन बेलानि बा गुबुन-गुबुन आयदानि सायाव दिन जों गोबां गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
हायो -हायो
औ दिनै जोङो सानखान्थिनि बिजाबखौ दिनै जों फरायबा दिनै जों सानखान्थिनि गियानखौ जों मोननो हायो। दिनै जोङो जारिमिनखौ फरायबा दिनै जोङो जारिमिननि बागै जों मिथिनो हायो। दिनै जों बर' समाजनि गेजेरावबो दिनै गोबां बेफोरबायदिनो लिरगिरिफोरा दिनै जोंनि बर' हारि हारिनि जारिमिन बा बर' हारिनि दिनै गोदोनि जेनेरेसनफोरनि बागै गोबां बेफोरबायदिनो बिजाबफोर लिरनानै बिथांमोना गालांनाय दङ नङा होमबा नोंथां। दा जोङो बैफोरो जोंनि बर' हारिनि जारिमिन बा बर' हारिया गोदोनि समाव बादि जिउ खांबोदोंमोन। बा मा बिबादिनो बर' हारिनि दानाय लुनाया मा बिबादि गोदोनिफ्राय दिनैसिमहालागै स सोलिबोदों बा बर' हारिनि जानाय लोंनाया बा माफोरबायदि बेफोरबायदि सोलिबोगासिनो बेफोरनि बागै जेनै जोङो जारिमिन बिजाबाव मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जुदि जोङो ओ बिगियानस
औ।
बिगियान-बिगियान बिजाब जुदि जों फरायोबा दिनै जोङो गावनि मोदोमनि बागै जों बिगियान मोननो हायो गावनि खाथि खालानि सरासनस्रा गासैबो ओम गासैनिबो जों गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। दिनै जों बिगियानखौ फरायबा दिनै जोङो गावनि मोदोमनि बागै दिनै जोंनि मोदोमनि अंग'फोरनि बागै दिनै जों गोबां गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
हायो - हायो औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जुदि जोङो आरो गुबुन-गुबुन लिरगिरिफोर जाय लिरगिरिफोरा गोबां बेफोरबायदिनो दिनै जिउआव गोबां बेफोरबायदि जाफुंसारनो हानाय सुबुंफोरनि सायाव गोबां बिसोरो गोबां बेफोरबायदिनो लिर लिरलांनाय बिजाबफोर मोनो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ - नंगौ मोनो।
औ दा जों बैफोरबायदि बिजाबखौ जों फरायबाथाय जों गावनि जिउआव थुलुंगाबो मोननो हायो बेजों लोगोसे बैफोर गेदेर सुबुं फोरा जाय गेदेर सुबुंफोरा माफोरबायदि खस्थ' बा माफोरबायदि प्रब्लेमखौ बिथांमोना - बिथांमोना मोगा मोगि जानो नांदों बेफोर खौबो दिनै जों मिथिनो हायो। जायनि दारै जुदि जोंमो जोंबो जुदि जोंनि फरायनाय स समबा जों जुदि जोंनि बेफोरबायदि आथिखालनि समाव जुदि जों माबा मोनसे प्रब्लेमफोर जुदि जोङो मोम प्रब्लेमफोरजों जुदि जों मोगा मोगि जानांगो जादोंबा जों बो बै बिथांमोननि लिरना गालांनाय जि बिजाब दं बे बिजाबफोरनिफ्रायबो दिनै जों गोबां बेफोरबायदिनो दिनै जोङो सलिउसन मोननो नङा होमबा नोंथां। औ आरो बेजों लोगोसे नो दिनै जों आथिखालनि मुगायाव आरो आं मोनसे बाथ्रा आरो फोरमायनो नागिरबावदों नोंथां। आथिखालनि मुगायाव खिन्थु आङो नुनो मोनदों जे दिनै जोंनि गोबां बेफोरबायदि सुबुंफोरा दिनै बिजाब फरायनाय हुदाखौ दिनै बिथांमोना माने एसेमान माने गारबोनो सेस्था खालामगासिनो नोबादि आं नुगासिनो आरो दिनै आथिखालाव दिनै जोंनि सुबुंफोरा बा जों जोंनि फरायसाफोरा दिनै बिजाब फरायनायखौ गारनानै बिथांमोना बांसिनै ससियेल मेडिया बा ससियेल मिडियानि प्लेटफर्म जेरैबायदि इउटुब बा बेबायदि गुगोल बा चेट जिबिटिदि बेयावसो बिथांमोना बांसिन सोनारनायखौ आं नुगासिनो आरो
औ नंगौ।
औ नाथाय नोंथाङा आं सानो जे बेफोरबायदि जोंनि जे आथिखालनि जे सुबुंफोरा बे बिजाब फरायनायनिफ्राय जे जानखारलांनाय आं सानो सानो दि नै बे जोंनि थाखाय एसेमान खहा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ - नंगौ।
मानो होनना बुङोबा दिनै जोंहा बिजाब फरायबा दिनै जों गोबां बेफोरबायदिनो जायफोर गियानखौ जों ससियेल मिडिया बा प्लेटफर्मफोराव मोननो हाया जों बेफोर गियानखौ जों बिजाब फरायनायजों मोननो होयो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ - औ नंगौ।
बेखायनो आङो सानो जे नोंथां जोङो दिनै सानफ्रोमबो बिजाब फरायनाया जों थाखाय गोनांथि मानो होनना बुङोबा दिनै बिजाबा जोंनो गोबां गियान होयो। दिनै बिजाबा जोंखौ माबायदि थानांगौ बा माबायदि खामानि मावनांगौ बा माबायदि साननांगौ दिनै बेफोरनि बागै जोङो गियान मोनो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो।
नोंथाङाबो एसेमान फोरमायबावना होदो दिनै बिजाब फरायनायनि लेखा
औ औ थारैनो नोंथाङाथ' गोबां बुंलांखाबाय नोंथाङाबो दा थिग नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा ओ बिजाबा सुबुंनि जिउखौ मोजां लामाजों दैदेननायाव गाहाय हेफाजाब होलाङो नङा होमबा जेरैहाय जोङो नुनो मोनो बिजाबजोंनो लोगोसे जों गासै बुहुमनिनो जारिमिन बायदि रोखोमनि गोदोनि जारिमिन दा जोंनि आथिखालनि आबहावा बायदि रोखोमनि सोमोन्दै जोङो बिजाब गांसे बिजाब फरायनानैनो मोन्थिना मोनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेबादिनो जोंहा गांसे बिजाबावहाय गोदान गोदान सोदोब रावखान्थि लिरनाय बायदि बायदि लिरनाय आदबफोरखौ जोंहा बिजाबनि गेजेरजों ननो मोनो दा बेनि बेेलायैनो जोंहा आथिखाल नुनो हाङो बायदिसिना खामानि मावनो थाखाय जोंहा खामानि मावनायनि सिगां जोंहा गांसे बिजाब फरायनानैनो